औ खोनादोंना नोंथां
अ अ आं खोनादों नोंथाङा खोनागासिनो ना अ आं खोनागासिनो अ अ अ दिनै आं अ अ दिनै आं नोंथांनि लोगोआव बोथोर सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा मा होनो जिहेथु नोंथाङाबो नुनो मोनदों दायो बोथोरा गरम बोथोर जिहेथु बहुत बहुत गरम जादों सान्दुंआबो एसे दुंद्रायदों आरो निउसफोरावबो जों खोनानो मोनदों किसुमान जायगायाव हमना ला इउरपावनो जा बा बायजोआव माने इउरपनि मोनसे पार्टआव माने एफा गरम माने गरमनि गरमनि माबायाव अ मानसिफोरा बायजोआव ओंखारलांनो हायाखै लामाफोरा गलि लांदों आरो बहुत किसुमान प्रब्लेम फैदों नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंनो हागोन ना माने मानि मानि जाहोनाव बेफोरो जादों आरो जों बेनि होना मा आरो बेखौ जों माबोरै सामलायनो हायो एसे
औ बोथोर होननानै बिदुं होननानै बुङोब्लाथ' जों दायो जोबोद गोजौ गरम बोथोरा आरो जोङो मिथिंगानि गेलेनायखौ जोङो रावबो मानसि माहारिया जेरै माने होबथाजोबनो हाया नङा होमबा जोंनि गोबां बिफां लाइफाङा जोङो खम जालांनायनि जाहोनावनो दिनै बोथोरा जोबोर गरम आरो बोथोरा दिेनै जोंनि नांगौ समाव अखा हाया नांगौ समाव जोङो अखाखौ खम मोनो नङा होमबा बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि जों दैज्लां बोथोरावथ' जों बर'फोरा स्निजि जौखोन्दोआनो जोङो आबादखौ मावो नङा होमब्ला जुदि नांगौ समाव जुदि अखा अखा हायाब्ला जोंनि माइ आबादा सिलिंखार खहा जानो नागिरो आरो बेखायावनो दायो जोंनो थाखाय गोनां जोङो अखानि नांगौ जोंनो गोबां आबाद मावनो थाखाय जोंनि अखानि गोनांथि दङ आरो अखा हायैनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनियाव नांगौ रोखोमनि गिदिर गेदेर बिफाङा गैला जायखौ जोङो अखाखौ बोनो हाग्रा रेनिट्रि होननानै बुङो बेफोरबायायसा बिफांखौ जोंनि ओनसोलाव जायखौ अखाखौ बोनो हाग्रा बिदि गिदिर गिदिर बिफांखौ जोंनि ओनसोलाव जोबोर खम खम नुयो जायनि थाखाय अखाया अखाया जोंनिफ्राय गोलैया जोंनि ओनसोलाव एसे खम गोलैयो आरो बेखौनो जायफोरा हाजो ओनसोलाव थायो जायफोरा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बेफोर रोखम जायगायाव गोबां अखा हायो जेरै दिनै सेराफ उ बुंनो थाङोब्ला अुणचल जेरै लखिमपुर धेमाज बुंनो थाङोब बिथांमोना हाजो ओनसोलाव थानायखाय आरो गोबां बिफां थानायखाय गोबां अखा गोलैयो आरो नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय नांगौ रोखोमनि गिदिर गिदिर बिफां गैला जायखौ जोङो अखाखौ माने बोगथाबनानै लाबोनो हानाय बिदिनो बिाङा जोबोर खमसै आरो दा जायनि थाखाय अखाफोरा नांगौ समाव जों ह दाथ' जोंनो माइ आबाद गायनो थाखाय जोबोर अखानि गोनांथि आरो बिदुङआो जोबोर माने दायो थामजिद' थामजिस्नि जौखोन्दो डग्रि आयाव थांदों दायो जौखोन्दो गरमा जोोबद दुंहाव थासारि आरो दायो बाहेरायावनो ओंखारनो हाया जायनि थाखाय जोङो गोबां प्रेसार स्ट्रक प्रेसार हाइ प्रेसार आररि थानायफोरा जोङो माने प्रब्लेम जागोन आरो जों बाहेरायाव ओंखारलांनो गायो माने जोोबद बिदुङा बिराद गरम आरो बेखायनो जोङो बिफां लाइफां दाननायखौ जोङो होबथानांगोन जोङो मोजां जोङो बोथोरखौबो जोङो जोङो गरम बोथोराव जोङो गोबां फिथाइ सामथायबो जों मोनजायो नङाोमबा बोथोराव जोङो बोथोराव फिथाइ जेरै कमला कमला फिथाइ जेरै बिदिनो जों खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ जोङो बोथोरजों लाना बोथोर बर'फ्रा गोबां फिथाइ सामथायाइबो जोङो मोनजायो आरो मानोना बर'फ्रा गोदोनि फ्रायनो बर'फोरनि बारि बागानाव जाग्रा फिथाइ सामथायाइनिबो बिफाङा रज'खायो आरो गायनायजोंबो लोगोसे जोङो फिथाइ मोनो आरो
गायाब्लाबो जोंनि खायसे खायसे बिफाङा हारसिंनो रज'यो खान्थाल बिफां थाइजौ बिफांफोरा जेरैबाय बेगरानो रज'यो आरो बिथांमोनहा बिथिंनो देरनानै बिथांमोनहा फिथाइ होयो आरो
जोंनि आसामाव गोबां बिफाङानो हारसिं रज'ग्रा बिफां गोबां दं आरो। जायखौ नों गायनो गोनांथि गैया आरो। थिग बिदिनो दायो बोथोरा जोबोर गरम अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय बोथोरा बोरै दायो? आथिखालाव
अ माबा आथिखालाव जोंनि बेफोरावथ' गोबाङानो गरम। दा बे बे साननैसोथ' एसे खमानोमोन। दिनै एसे बांद्राय दुंद्रायदो बाहायजोआव ओंखारलांनो एसे गोरायानो जायो थांब्लाबो साथा लाना थांनांगौ एसे बांद्राय गरम जादों। जिहेथु दु-दुंहाव माबा दुंहाव बोथोरनि माबाया बांद्राय जानायनि थाखाय जों जोंनो दाय दायनिगिरि। मानोना जों दंफां लाइफांखौ जानला मानला दानो उनावहाय जों मिथिंगायारिनि लोगोआव मिथिंगानि लोगोआव जों एसे खेला खालो माने उम मिथिंगाखौ जोङो सनमान होनो रोङा दंफां लाइफां गायनो रोङा। नंगोना नङा होमबा? नंगौ उम बिनि थाखाय जों बेखौ जोंनो सोलायनांगोन जोंनो सुद्रायनांगोन दंफां लाइफां गायनांगोन, मिथिंगाखौ जों सनमान होनो रोंनांगोन।
औ।
उम।
नोंगौ नोंथां बुंनायाबो सो सैथो जोङो मिथिंगाखौ रैखा खालामनायाथ' जों मानसि माहारिनिसो नङा होमबा। गुबुन गुबुन जिब जुन्थुफ्राथ' जोंनि मानसि रखम नङा नङा होमबा। गुबुन जिब जुन्थुआथ' जोंनि मानसि बायसा सोलो गोनां जुन्थु प्रिथिबियाव गैया नङा होमबा, मानसियानो जोङो सिलिंखारबो खालामो आरो आबहावाखौ सिलिंखारबो खालामनो हायो आरो जोङो माने फोजोंनोबो हायो आरो जोङो मोजां खालाम फिननोबो हायो बेनिखायनो जोङो मोजांखौ साननांगोन नङा होमबा बोथोरनि गरम जानायनि जाहोनाबो बेनो बिफां लाइफाङानो गैया नङा होमबा जेरै अखा हानाय बोथोर बोथोराव जों अखा मोना जोङो दिनै नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
ओ जों बर'फ्रा बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दैज्लां बोथोरल' नङा मेसें बोथोर बो दोङो नङा होमबा, मेसें बोथोरावबो जों दिनै
उम उम।
नांनाया नांगौ बिदुङा जोंनि गोजां बोथोरा जोङो मोजां नांगौ गोजां बोथोरखौ जोङो मोजां नाङो आरो। नङा होमबा जोङो जेनेबा गुदुं द्रेस जि जोम जोमनानै जोङो थानो हायो। नाथाय दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा गोबां उसुबिदा आरो माने जानोबो लोंनोबो खुवाबा। आरो जोंनो गोलोम मोननै बोथोरखौबो नांगौ नोंथां। जोंनो गोलोमनाय बोथोरखौबो नांगौ बे गोजां बोथोरखौबो नांगौ नङा होमबा। आरो जोंनि बे देहानिफ्राय जानाय लोंनाय गासै लेथ्रा बुस्थुआबो गोलोमनायजों ओंखारलाङो आरो मानोना जोंनो गरम बोथोराबो जोंनि थाखाय गोनां आरो।
उम नंगौ।
मानोना जोंनि देहायाबो गोलोम गारनांगौ नङा होमबा नोंथां? जों मेसें बोथोरावथ' जोङो गोलोमानो जोंनि देहाया माने रानस्राव जानानै थायो आरो।
थिग बिदिनो जोङो जोंनि माने बोथोरखौ जोङो रैखाथि संरैखा होनाया जोङो साफ्रोमबो ओ सुबुं माहारिनि दायथ'। आरो बे बोथोरखौ जोङो रैखा खालामनोब्ला जोङो गाव हारसिं हाया नङा होमबा जोंनि समाजफोर ओनसोल फोराव जोङो एवारनेस प्रग्राम लानांगोन नङा होमबा बोरैहाय जोङो जोंनि बोथोरखौ जों दिनै जोंनि बोथोरखौ जोङो सु माने थान्दा खालामनानै लाखिनो हागोन बा जोंनि दुं-दुंहाव थासारिखौ जों बोरैहाय खम खालामनो हागोन नङा होमबा?
नंगौ
बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनोबा गिदिर गिदिर बिफांखौ गायनांगोन जेरै नोंथाङाबो बुंलांखाबाय नङा होमबा? मिथिंगाखौ आरो मिथिंगानि गेलेनायखौथ' जों रावबो हाया नङा होमबा दिनै अखा गोबां हायिनि जाहोनाबो जानो हागौ मानसि माहारिनिनो गोरोन्थि नङा होमबा? हाजो ओनसोलाव थानाय गिदिर गिदिर बिफांखौ जेरै ओ सिगुन बिफांनि अनगायै गोबां इउक्लिटास गोबां गोबां जेरै सोमलि बिफांफोरखौ जेरै हाग्रा ओनसोलाव जेरै दानस्रायजोबनानै दिनै माने न' माने जायखौ जोङो हादान सिफायहैबाय थादों मानसिफोरा नङा होमबा? बेफोरनि थाखाय अखाया दिनै खमायलांदो जानांगौ। जायनि थाखाय जोङो माने दायो खम बिबांनि अखा हादों आरो बे बोसोराव। आंनि मोनदांथियाव आरो नोंथां अब्ला नोंथां नोंथांमोननि साइदआवहाय बे ओ दायो बोथोरा गुदुं थासारियावनो ना दायो गुसु थासारिया?
दिनैथ'आ गुदुंथार एसे ओरैनो आथिखाल बे साननैसोआवथ' एसे खममोन दिनै एसे गुदुंथार मोनदों। नोंथाङा बुं ओ
औ बुंलाय नोंथां।
अ अ नोंथाङा बुंनाय बुंनायाथ' सैथोआनो जों जुदि मिथिंगादों गेलेयो मिथिंगायाबो जोंदो़ गेलेगोन। दिनै हमना ला अखा हाया बार बांद्राय दुंहाव थासारि आरो हमना ला जों बे साननैसो सोनाब खोनानो मोनदों दि अरुणाचलाव गोबां दै बानफैदों बेयो मानि थाखाय? अ गोबां अखा हानायनि थाखाय माने दंफां लाइफां गैया जादों। जायफ्रा माने हाखौ हमना लाखिनो हायाखै बिनि थाखाय अरुणाचल बेफोर जायगायाथ' गोजौ जायगा दा हाजो जायगा दा बेफोर जागा-जायगानि हाखौ माने दंफां लाइफांनि जाय हारुं हारुं होनो जों हारुङाहाय हमथाना लाखिनो हायाखै। बिनि थाखाय अखा हानायनि लोगो माने गोजौ हाजोनि अ हाजो सानि गोजौ हाफोराहै माने सिङाव बोहैबोदों बिनि थाख खाय हमना ला जों गुगा लांनो बिनि थाखाय जों दै बाना बा बिदि बांद्राय माबा फोरखो नुनो मोनो आरो अ नोंथाङा मा
औ नंगौ नोंथां बुंनायबायसानो जेनेब्ला जोङो बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय हाया गुरै जाबाय माने अखानि दैया डाइरेक्ट गोलैबाय हाया गुरै जानाय लोगो लोगोनो बियो जोंनि फ्राय हाया गुगा बोबाय लोगो लोगोनो बिथांमोना आरो दैयावनो गोरोब फैफिनो आरो नङा होमबा बिथांमोनहा बिथांमोनहा आरो ओ बिथां मोना बेखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन जोंनि बिफां लाइफांखौ हमथानानै। मानोना अरुणाचलावबो हाजोबाबो गोबां बिफां दानो बेयहायबो। जायनि थाखाय जायनि थाखाय बिसोरो ओ बाजाराव फानो बिफां लाइफांखौ। माने गोबां दाम मोनो होननानै बिथांमोनहाबो इनभाररनमेन्टखौ बारा रैखाथि होआखै आरो बेखायनो जो जोङो दिनै बिथांमोननि ओनसोलावबो गोबां लेन्डस्लाइदखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव बिदिनो जों ओ सानफा एफा जोङो मिथिंगाखौ जुदि ओ खहा खालामोब्ला जोंबो मिथिंगाजोंनो खहा खालामफिनजागोन आरो नोंथां। बेखायनो जोंओ खौ जों इनाय खालामनाया जोंखौबो बिसोरो इनाय खालामहगोन बे माने जों बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन जों मानसिफोरा नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथांनिफ्राय गोबांखौनो सोलोंबाय आं दिनै गोजोननाय मोनबाय
नोंथां अब्ला जोंहा समाबो जाबाय। सावरायनांगौखौ बेखौनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ।